हेल' हेल' खोनादोंना?
खोनादोंना खोनादोंना नोंथाङा?
औ
औ खोनादों आं खोनादों औ खोनादों औ औ औ
मा खालामबाय दं नोंथां?
औ आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो
अ अ अ नोंथांनि ओ माथोआ एसे नांथा नांथा जादों आरोना सम सम।
औ
खोनादोंना औ औ दा बिदिनो आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि एसे ओंख्रिफोर जानायनि सोमोन्दै एसे रायज्लाय नामा नोंथाङा समनो हागोन
औ हागोन नोंथां
औ जेनेबा जोंहा दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला बा गोदोनिफ्राय दासिम सोलिबोनाय होननानै बुंब्लाथ' जोंहा अनला ओंख्रि बा सबायजों साम' बा ओ अमायाथ' गिबियावनो थाखानाय जोंहा जेरैहाय नारजिजों अमा बा जोंहा अमा एवनाय बेफोरबायदि सबाय अमा सबायजों दाउ बेफोरनो आरोना नोंथां जेरैहाय बेफोरनि गेजेराव जोंहा नारजि अमा आरो सबायजों साम' बेफोरहाय जोंहा जेनेबा ओ जेरै अनला ओंख्रि बेफोरहाय जोंहा ओ जि आइटेक बा जों बर' ओइ होनना सिनाय जादों आरो ना भारत बा जों गासै बर'निनो ओंख्रि होननानै सिनायजानाय सिनायथिबो मोनबाय आरो ना बेनिफ्राय आं दां थांनाव गिबियावनो सोंनो सानो जे जोंहा जेरैहाय खायसे उन्दैफोरा जेरै अनला ओंख्रिफोरा जोंहा बायदिसिना नेमखान्थिबो जों फालिनो हायो आरो जेरै हाबायाव फालियो जोङो जोंहा जेरैहाय जोंनि न लजानाय होननानै बुङो बेफोरबायदि फालिथायाइमावबो जों फालिजायो बबा बेफोरखौ संजायो बिब्दिनो आं दा गिबियावनो ओ नोंथांनाव संनो सानो जे जोंहा बे अनला ओंख्रिखौ मा मााबायदि रोखोमै संनो हायोबा जेरैहाय अनला फाख्रिबा अनला गोगखैबो थायोबा अनला खारदैबो थायो बेदरजोंबो थायोबा बिदिनो बेदर गैबो थायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोनना बोरै बोरैहाय सङो अनलाखौ
औ हागोन नोंथां अ जोङो अनलाखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां रोखोमनि संनानै जानो हायो जोङो मिखि गोजा गोखै बुंनाय बेखौ जानो हायो आरो खारदै होनानैबो जानो हायो अनला ओंख्रि संनो थाखाय ओ माखासे अ' गो थां मैगं थाइगं बिलाइ बिबारफोरबो होनानै संना जानो हायो ना फोर होनानैबो संनाय जायो बेदर साम' बेफोरबायदि होनानैबो संनानै जानो हायो आरो जोङो ओ जों अनला ओंख्रि आरो दाउ बेदर संनो थाखाय जोङो ओ जोङो गिबियावनो जोङो अन अन गुन्दै देग्रोनांगोन बेखौ जोङो ओ सोमना लाग्रोनाय जायो आरो माइरंखौ जेब्ला मायरंआ रुयो अब्ला बेखौ अ जोङो दिंखि बा अवाल बा ओ ग्रेन्दडार बेफोराव जोङो अ देनायखौ नुनो मोनो आरो देनानै जोङो बेखौ अन गुन्दै खालामग्रोना लाबाय बेनि उनावहाय जोङो सारायखौ ओ सारायाव जोङो दैखौ एसे बुरजा होननानै गोदौ होग्रोना लानांगोन बेनि उनाव जोङो खारदै संख्रि बेफोरबायदि होनानै जोङो औ उन गुन्दैखौ बेवहाय होनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा औ औ बेवहाय ओ फ्रि फ्रि होनाय जायो आरो बांद्राय होबा ग'थाखायो नालाय बेखायनो एसे एसे होनानै ओ एरै एरै होबाय थानांगो आरो जाहाथे बेयो लाथा खाया बेबायदि बिदिनो ओ जेब्ला अन गुन्दैया रुइगोन दैजों समान जागोन अब्ला बेवहाय जोङो खारदैखौ साखिनाय नांगोन संख्रिखौ साखिनाय नांगोन बेवहाय जोङो बुंनो हायोदि खायसे खायसे गोदोनि सुबुंफोरा बुङो माने अनला ओंख्रि माने जोङो लोखिखौ संनाय जायो बेखायनो बेवहाय बां ओ बानलु बा माखासे मस्ला मस्लिफोरखौ होनो मोना होननानै बुंनाय जायो आरो खायसे खायसे होयो नाथाय खायसे खायसेखौ खायसे खायसे होआ आरो दासिमबो। बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ ओ जोङो दाउजों संनो थाखाय मोजाङै फुदुंग्रोना लानांगोन बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ एवफ्राम ग्रोना लानांगोन आरामसे पियास मसला बायदिसिना होनानै एवना लायो खायसे खायसेया ओ बेबायदिनो होनानै जोङो ओ एवफ्रामनानै जोङो अनलायाव होनाय जायो आरो जेब्ला बियो मोजाङै गोदौनानै मोनगोन अब्ला बेवहाय जोङो दुन्दिया बा ओ माखासे गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि होनो हायो आरो बेवहाय जोङो बेदरजों संब्लाबो लाइफोरखौ होनो हायो आरो अब्ला जोङो फा ओंख्रि होननानैबो बुंनाय जायो बेबायदिनो अनलाखौ खारदैखौ दाउजों सं लाबायनाय बेबादि संनायखौ नुनो मोनो आरो खायसे खायसे गुबुन गुबुन रो रोखोमैबो संनायखौ नुनो मोनो ओ मानोना आलदा आलदा सङो आरो बेबायदिनो मिगि जोङो थाइगिरजोंबो संनानै जानो हायो। मैथा होनानै संना जानो हायो औ औवा मेवाजोंबो संनानै जानो हायो जेरै जोङो भग फुल बिबार होफोर होनानै जानो हायो मैदुफुलनि बिबार बेफोरबायदिनो माखासे बायदिसिना होनानै अनला ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगंफोरखौ बांसिनै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जोंहा बर' सुबुंफोरा जेरैहाय मैथाफोरखौहाय दैज्लां बोथोराव ओ गोबां जानायखौ नुनो मोनो जेरै मैथाजों ना जोंहा बर'फोरा गोबांनो ना खांख्राय बा खुसिया बायदिसिना मैगंफोर बेफोरबायदिनो नायगिरना जानायबो हुदाबो दंखायो नालाय बेनिफ्राय जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय गोबां ना गुरनानैहाय मैथाजों ना बा जोंहा औवा मेवाइ ओ जि गाजा जों आसार खालामनानै दोनो बे जोंहा बा जोंहा थाइगिजों अनला बेयाव ना होफानाय बे बेबायदि गोबां ओंख्रिफोरखौ जायो आरो ना बेनि अनगायैबो जोंहा दासान्दि जों जोंनि ओ जोंनि खायसे देहानि थाखाय बा जोंनि मेलमारि ओ बारिनि थाखाय जोङो दालिफोरखौहाय ओ गोनांथार मुवा होननानै गासैबो मिनथियो बेखायनो जोंहा एसे जेरैहाय उन्दै गथ'फोरनो जों दालिफोरखौबो संनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो ना जे दालि ओंख्रिफोरखौबो बेनि अनगायैबो जोंना गुबैयै र'नि ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' बेफोरनोसै जेहाय जोंहा दायो। दैज्लांआवहाय जों माइनि गेजेरावहाय सिफुं मैगं रज'नाय नुनो मोनो नो। बे सिफुं मैगंखौबो खानानैहाय जायो बर'फोराहाय जेरैहाय भाजा एवनानै बो जायो एवथाबनानै बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै जोंनि बर'फोरनि गुबै आरोबाव ओ ओंख्रि आरोबाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा थास' बिथराइ था बिथराइजों ना‌ गोरानजों थास' बिथराइ जों अमा बेफोर बायदि जायो आरोना बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव बे अमा जो अमा गोरान एवनाय बेफोरबायदि आरोना बिदिनो गोबां गायो। आं दा नोंथांनाव ओ मोनसे सानो जे जोंहा नारजिजों अमाखौ माबायदिहाय सङोब्ला गोथावसिन जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना? जों मा मा रोखोमै जानो हायो नार्जिजों अमा जोंहा जेरै ना-नारजिखौ ओ अमाजोंबो नङा जोङो नाजोंबो नारजि बुरायबा एबा बुङो जे बेफोरबायदिबो जानाय नुयो आरोना नोंथां। दा नोंथाङा एसे नारजिजों अमा संनायखौ एसे फोरमायना
औ ओ जोङो नारजिखौथ' मिथिखायो जे गु गुबुन गुबुन रोखोमै जायो नोंथां होननाय बायदिनो जोङो ब्रयलार बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आलु जोगोनार होनानै जानायखौबो नुनो मोनो अमा बेदरफोरजों दाउ बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो बिब्दिनो जोङो ओ नारजिखौ नारजि ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ओ बेखौ जोङो सायग्रोना लानांगोन मोजांखि रोदाखौ गारग्रोना लानानै बे खौ जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो जेब्ला बेयो औ जेब्ला बियो गोरान नालाय रुइब्लाथाय बिखौ साफा सुनानै बेखौ बोखांना लानाय जायो आरो बेखौ खारदै सं होनानै दैयाव होनाय जायो आरो। होनानै बेखौ जेब्ला गोदौ अब्ला बेखौ सागंजों सानानै होनाय जायो। आरो अमा बेदरखौ बेवहाय होनो थाखाय जोङो अमा बेदरखौ माखासे सामब्राम गोजा सामब्राम ओ बायदिसिना सामब्राम मस्ला होनानै बेखौ एवग्राम लानानै बेवहाय होनाय जायो आरो जेब्ला बियो गोदौगोन अब्ला बेखौ ओ जानाय जायो आरो आरो बेबायदिनो
अ
ओ मुरायनो थार जोङो नाजों नानो थाखाय जोङो माखासे नेमफोर बाहायो जेरै जों खायसे खायसेया फोराननानै सानदुंआव फोराननानै गोरान खालामनानैबो बेखौ ओ सेक फ्लेनानै जायो। सङो आरो आरो खायसे खायसेया सारायावनो ओ बेबायदि गोरानैनो होनानै गोरान खालामग्रोना लानानै बेखौ ओ सालिनानै ओ फिसा फिसा खालामनानै बेखौ दैयाव होनानै जायो आरो आरो बेवहाय नाफोरखौ एवफ्रामनानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो जानाय नुयो गुबुन गुबुन रो खोमै‌ औ औ नोंथाङाबो बेफोरबायदि जाना नानै मोजां मोनोना?
औ नोंथां आंबो ओ। आंनि जेरैहाय जोंनि फेभरेट होननानै बुङोबा बांसिन मोजां मोननाय होननानै बुङोब्लाथ' नारजि जों अमाखौनो आं साबसिन मोनो आरोना ओमफ्राय अननानै बेलेगाव होनो थाङोब्ला जेरै आं अनला गोखैखौ मोजां मोनो आरो ना अनला खारदैनिख्रुइ अनला गोखैखौ गोथावसिन मोनो बेनिफ्राय आरो अनला होननानै बुङोब्ला अनलाया जुदि ओ सामब्राम गुफुर होयोब्लााथाय बे मोदोमनायखौ आं जोबोर मोजां मोनो आरोना बिदिनो जेरै ओ अनलायाव सामब्राम होनानै संनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो बिदि दुन्दिया जेब्ला जोंहा गोजोथोरनि सम जायों गुदुं ग माने ओ अनला खारैजों दुन्दिया दुन्दिया फरा होनानै जानाय बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोबोर संनाय मोनो आरो ना नोंथां। आरो
औ नंगौ
ओंख्रि जाबाय नालाय आरो गुबुनारिफोरा जोंहा दायो बायदिना जों जुदि बर'फोरनि ओ ओंखामनि हटेलफोराव फैयोब्ला बा गुबुननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा दा जोंहा बे अनला ओंख्रिफोरा जि आइ टेक मोनबा जोंनि बुुहुमनांआवनो सिनायथि जाखाबाय नालाय बर' ओंख्रिनानै ननायागिरफैयोला बेखौ अनलाफोरखौनो ननायागिरफैखायो आरोना अनला जों दाउ बा ओ जेरैहाय नारजिजों अमा बेफोरखौनो नागिर फैयो आरोना गासिबो माने साखिनानै नायो आर ना बर'फोर बे ओंख्रिया माबोरदि थावनाय बेखायनो जोङो जोंनि बे ओंख्रिफोरखौहाय जेसेबां हायो गोथावसिनै संनो जेसेबां हायो बायदि रोखोमनि माबायदि रोखोमजों सङोब्ला बांसिन थावनायानो बिदि जोङो ओ सोलोंनानैहाय लानाया मोजां आरो ना गासिबो
औ नंगौ नंगौ
अ' नोंथां होनबा बे खिनियाव नो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां
औ मिथियोफोरखौ मिथि होनायनिफ्राय
औ
औ दे बिदिब्ला
औ दे
औ